खोनादोना नोथां
थां
औ औ मा खालामदों नोंथाङा
आङो दङ ओरैनो बेलासिनि बार जादों
अ
आरो
ओ नोंथां
औ
आं नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय माने आङो जे आयदानि सायाव सावरायनो साननानै कल हरदोंमोन आरो दे ओ होमबा नोंथां जों हाबानि सायाव सावरायनोसै नामा? खोनादोंना नोंथां? औ होनबा नोंथां औ जों हाबानि सावरायसै नामा?
औ सावरायजायो।
औ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
अ हाबा होनबाथाय बेवहाय मोननै सोदोब हा आरो बा दङ नङा होमबा?
औ औ
औ हा माने जोङो जाय जेराव जों गसंनानै दङ बे हा नङा होमबा?
अ
औ बा माने माने बिखुङाव बानायखौ बुजियो नङा होमबा?
औ औ
औ हाबा मिन्स माने जों गासै बुहुमनि जेसे बां सुबुंनानै थानायखौ माने जोङो थैजासिमनि गेजेराव मोनसे रादाय हिसाबैहाय माने बिखुङाव गिलिर बिबान मोनसे रुजुनायखौनो हाबा होननानै बुंनाय जायो आरो। माने बे औ बिखुङाव माने बानानै लानाय बायदि जाबाय मानो होनबा जों हाब बा जायोबाथाय जोंनि गासैबो माने गथ गथायाइनि बिबान बिमा बिफानि बिबान जेयानो माने सुखु दुखु गासैबो नखर सालायनाय बिबानफोरखौ माने रुजुननानै लानो गोनां जायो नङा होमबा?
औ औ
बेनिखायनो बेखौ हाबा होननानै बुंनाय जायो हाबाया जाहैबाय हौवासा आरो हिनजावसा सानैजों गोरोबलायनानै मोनसे रादाय खानाय आरो। उम बेवहाय ओ जिउनि लोगोरि सानैजों थैस थांसनि थाखाय मोनसे ओ जिउ खांलांनायनि मोनसे रादाय खानायानो जाहैबाय हाबा। बे हाबाया जोंनिया माने बर'नियावहाय गोबां रोखोमनि दं आरो जेरै नायनानै लायनाय हाबा। खारसननाय हाबा, बोनानै लायनाय हाबा। बेबायदि दं आरो औ नायनानै लायनाय होनबाथाय माने हौवासानि नखरा माने हिनजावसानि नखराव थांनानैहाय बै हिन्जावसाखौ माने हाबानि थाखाय सोंहैनाय। बा रादाय खाहैनाय बेखौ। बेखौनो बुजियो आरो। आरो औ खारसन्नाय हाबा होननानै बुंबाथाय ओरैबायदि माने ओ हौवाजों ओ हिनजावजों माने मोजां मोनखालायनायबो जानो हायो आरो। बेबायदि माने मोजां मोन खालायनानै माने। हिनजावसाया माने हौवानि नआव थांनानै थांनानै थाहैखानाय सिगांनो बेबायदिखौ माने खारसननाय हाबा होननानै बुङो आरो। औ आमफ्राय आरो। गोदोनि समाव मोनसे ओरैबायदि दंमोन जेनेबा ओ सेंग्राया। सेंग्राया सिख्लाखौ सिरि सिरि मोजां मोनखोमाबाय आरो।। औ ओमफ्राय ओ बै समाव माने सिख्लाया राजि गैयाबो जानो हागौ आरो माने। बियो राजि गैया। माने बेखौ जर जबस्थि खालामनानै लायनाय। बेबायदिबो मोनसे हाबा दंमोन आरो। गोदोहाय। औ आरो बे बेखौ दानि दानियाव बेबायदिया माने इलिगेल जायो नालाय बेखौ माने। ओ बांद्राय नुनो मोनला आरो बे हाबाखौहाय। बेबायदि बोनानै लायनायखौ आरो।
औ
औ बेनिफ्राय बे नायनानै लायनाय हाबायावहाय ओरैबायदि जायो। माने ओ सेंग्राया सेंग्रा सिख्ला सानैजों माब्लाबा नुफेरलायाबो जानो हागौ आरो। बियो माने मालायनि दारैबो जानो हायो आरो माने। ओ गुबुना माने औ सिख्ला दङ बेखौ माने ओ सोंहैनानै माने ओ हाबानि रादाय खानाय बा बेखौ आसथाम खिथेबनानै दोनहैनाय बेबायदि जायो आरो बेयाव हाबायाव। बे हाबायावहाय। नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मिथियोबा नोंसिनि ओनसोलाव माबायदि जायो बेखौ आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ माने नायनानै लायनो हाबायाना
औ औ
ओ बिदिनोथ' नायनानै थांनाया जोंनिया सिख्ला सेंग्रा सानैजों ओ बिदिनो मोजां मोजां मोनलायनायाबो थायो आरो
औ मा थायोबो हागौ औ औ
ओ सिख्लानि न'खर आरो सेंग्रानि न'खरजों ओ बिसोरो फोरमायोब्ला बिनिनो नायनानै नायना नायनो फायो आरो
औ औ
औ बिदिबो मोनसे जानो हागौ आरो आरो औ गुबुन मोनसे आरो नोंथाङा सिगाङाव बुंलांनाय बायदिनो जेरैबायद दि माने सिख्ला सेग्रा नुलाया नुलायि बायदिबो आरो सोरबा सासेनि दारै जेन'बा बेसोरनि न' सिख्ला दङ। सोरनिबा नख ओ हाबा जानो गोनां सेंग्रा दंब्ला बेख खौ सोंहैनाय जायो आरो
औ औ
औ बिब्दिनो मोनसे बिदिनो नायनानै हरनाय हाबाय बेबो मोनसेयाव
औ
दिनो आरो गोबां रोखोमनि हाबा दङ। जोंनिया खारसन्नाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आरो खारसन्नाय। औ आरो जोंनियाव दा आथिखाल मुगायाव बांसिनै नायनाय नायनायखौनो जों नुनो मोनो आरोना?
औ औ नुनो मोन
औ आरो बिब बिजोंना बोनानै लाखिनायाव थ गोदोनि दिनावसोमोन।
गोदोनियावसो सोमोन दा नुनो मोनला बेखौ
औ जों आरो खोनानोबो मोनदों आरो गोदोनि दिनाव माने सोरब्ला आलासि जानो थां ब्ला बेफोरखौबो फसन जानानै बोनानै लाखियोमोन होनना
औ औ औ नंगौ नोंथां।
ज'मा ज'मा महाबा ना गुरनो बा मैगं खानो थांब्लाबो जों बेखौबो लाखियोमोन बि दि होननानै खोनानो मोन्दों आरो।
औ
ओ बिब्दिनो जोंनिया गोदोनि हाबाया बांसिन जोंना बिब्दिनो बोनानै लाखिनाय खौ होननानै आं खोनानो मोन्दों आरो। नाथाय ओ नाथायथ' दा आथि खाल मुगायाव बिब्दि जोङो खालामनो हालिया।
औ
जोंनिया गोबां आयेन बा दानाय दङ आरो आथिखाल मुगायाव
औ
औ जोंनियाथ' दा जिदाइन बोसोरनि ओ सिख्लासाया जिदाइन बोसोरनि सिंनिब्लाबो जोंनिया हाबा जानो हाथ'आ
औ औ हाया औ
आरो सेंग्राया नैजिसे नैजिसे नैजिसेमोन खोमा ना नोंथां?
औ आथिखालाव माने हाबानि बैसोखौ एसे बारायनानै होनाय जाबाय। हिनजावसानि बैसोआ नैजिसे बो सोर जाथारनांगौ औ आगोलाव जिदाइन बोसोरमोन दायो माने बियो इमप्लिमेन्ट जाथ'वाखै खिन्थु बेखौ माने लानाय जा बाय आरो
औ
आरो हौवासानि बैसाआबो एसे बारायनानै होनाय जाबाय मानोना ओ बे समखिनियाव माने जोंहा फरायनायानो जोब जोबस्लाबा नङा होमबा जिदाइन बो सोर बैसोआव एसे माने गियान आरजिनांगौ थाबावो बा गावनि माने देहायारि बिथिङाव एसे स्ट्रंसिन खालामनांगौ थाबावो बे हिसाबै सरखारा नोजोर होनोनानै माने हिनजावसानि बैसोखौबो नैजिसे बोसोरसिम बारायनानै होनायखौ जों खोनानो मोनदों आरो। औ।
ओ बि दिनो जोंनिया जेब्ला हाबाया थि जाथारगोन आरो
औ औ।
थि जाथाराब्ला जोंनिया बिब्दिनो गोबां नेमखान्थिफोरबो दङ। जेरैबायदि हौवानि न' नाय हैनाय
औ औ।
सिख्लानि न'आवसो खैना गोदान नायफैनाय।
औ।
अब्ला मा होनगोन बेखौ माने गोसोफोरा गोरोबलायो आरो। आ जि जालाय जोबोब्ला जोङो बिदिनो हाबानि तारिकफोर लानो फायनायबो जायो आरो
औ औ।
बेखौबो जों मोनसे नियम होननानै
औ औ औ औ नियम बियो।
बेयाव जोङो बे गोबां बिसोर हौवा लागोनिफ्राय फैनायफोरखौबो जोङो मान हरनाय जायो आरो
औ औ।
बिदिनो सिख्लानि न'आव डेटआ फिक्स जाब्ला जों आरो सेंग्रानि न'खौबो नायनो थांनाय बिब्दि दङना दा?
औ दङ।
बिब्दि नुनो मोननाय जायो आरो
औ। बेबायदियै खालाम औ बेबायदियै खालामबाथाय आरो औ माने सिरिबाङै खुंनायबो जाबाय।
अ बिब्दिनो आरो हाबानि सम सफैब्ला जोंनियाथ' आथिखाल मुगायाव बांसिन दिनै सिख्लानि न'आवनो हाबाखौ दाननानै हरनाय जायो आरो।
औ औ
बिब्दियावथ' जोंनि आमबानिया हाबाखौ जुदि दरा दरा फै ओ दरा माने हौवा गोदान दानियाथ' हौवा गोदानथ' फैथारनांगौना होमबानिया होवा गोदानफोर फैयोब्ला जोंनि हवा गोदानफोरा ओ बेलासि बा मोना सम
औ औ
बिदिनो आरो जोंनिया ओ बैराथि फैनाय बारलाम्फा फैनायथ' गोबां नेम खान्थि दङ आरो
औ औ
औ बिदिनो जोङो बैराथियाबो जोंनिया सानै सानै सानै फैयो आरो।
औ औ।
सानै फैयो बिब्दिनो लामा उथिनाय
हिनजाव गोदाननि न' मोनैब्ला बिसोरखौ लामा हावथिनाय दरा बिब्दि दङ आरो नेम गोबां
औ औ एदावलायनाय बेबायदि नेम दं।
आरो खैनाया खैना खौ जेन'बा हाबा दाननानै लांबाय
औ।
नानै ओ हिनजाव हिनजाव गोदाना जेब्ला हौवा गोदाननि न' सहैगोन
उम।
बे हिनजाव गोदानखौ बाजै जानाय जेन'बा हौवा गोदाननि बिनानाव आरो बिनानाव जानायफोरा आथिं सुना होनाय।
औ।
नेवसिनाय गोबां नेम दङ आरो।
औ।
औ बेफोरबो हाबा नियावनो गोग्लैयो होननानै आं सा सानो आरो।
औ औ।
औ।
औ। औ। दे बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै औ जोबोद गोजोननाय मोनबाय। ओ औ।